औ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
अ सानजौफु समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो।
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कलखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो द'से सम होनो हागोन नामा?
औ औ दे आङो दायो फ्रियैनो दंखायो सावरायनो हागोन।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो जे जोंनि ओ बर'नि मोनसे ओ फोरबो बैसागु बर'फोरनि मोनसे बेसेन फ्राय गिदिर फोरबो बैसागु बे बैसागुनि आयदाखौनो लानानै एसे सावरायनि नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे।
ओ बिदिब्ला ओ नोंथांखौनो आङो बैसागुनिबो ना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय नोंथां।
औ औ ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि ओ जोबोद गिदिर मोनसे रंजाथाइ ओ फोरबो बैसागुआ आरो बैसागुखौ बर'फोरनि माने सेथि फोरबो होननानै बुंजायो आरो जिहेतु औ जोंहा बर'फोरा माने बैसागुखौ माने बिजाबफ्राव फरायनो मोनो आरो ओ बैसागुखौ बर'फोरनि माने आमाइ थुख्ल' बेफोरबायदि बुंनाय बिदिखौ जोङो मोननो हायो आरो बिनिया फ्राय ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फ्रा बयबो रंजाखाङो बोराय बुरि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासिबो बेनिफ्राय बैसागु समाव ओ गोदोहाय माने आङो माखासे बिजाबफ्राव फरायनो मोनदों आरो ना गोदोनि समाव जेनेबा उम बैसागु दानसेखौनो बि- बदि रंजाबाय थायोमोन। होननाय ओमफ्राय गोदोनि समाव माने बिदि केलेणडार बायदिसिना बिदिनिबो ओ गैयामोन नालाय गोदो बिनिफ्राय गोदोनि सुबुं फोरा माने मा होनगोन बेखौ बोथोर बोथोरखौ नायनानै बा मिथिंगाखौ नायनानै नो बैसागुखौ ओ फालियोमोन होननायखौ आङो फरायनो मोनदों आरो बिजाबफोर- राव ओ जेनेबा बि बिइफोर गोरलै खिलिबाय ओमफ्रा- फ्राय बैसागुआवथ' खिलियो नालाय बिलाइ गोरलै एनिफ्राय दाउ खौऔनि गाबनाय बिदि ओ मिथिंगाया माने इसे अखा हाहां दोमैहां बिदि बोथोरखौनो माने अ बैसागु जाबाय बे समावनो रंजायो बिदि होननानै ओ गोदोनि सुबुं- फोरा माने रंजायोमोन जाहैदों आरो बिनि उनाव औ जोंहा केलेन्डार ओंखारनाय लोगो लोगो दाना बैसागु बैसागुनि एकथारिक बा संक्रान्ति बेफोरखौहाय मोनथिनो मोननाय जाबाय आरो औ आथिखालावथ' जोंहा ओ जेब्लानिफ्राय केलेन्डार ओंखारनानै मिथिदों बे समनिफ्रायनो ओ बैसागुनि ओ बैसागुखौ ओ सैत्र' दाननि जोबथा खालार बे खालार खालारनिफ्राय फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै बेखौ जोंहा मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। बेनिफ्राय बैसागुनि से थारिखखौ मानसि बैसागु बिदि बुंनाय जायो आरो जोंना बिनिफ्राय उम बैसागु समाव बैसागुनि संक्रान्ति खालि जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनाय समाव ओ बिदिनो मोसौखौ लाव फान्थाव बायदिसिनाजों खु खुबैनाय आरो मेथाइ खनलायलायनानै दैमा दैसाफोराव थुखैनो लांनाय बिदि जायो। एनिफ्राय बे खालि गलियावबो फुजा होनाय जायो आरो मोसौ- मोसौनि ओ मोसौफोरखौ जेनेबा बेराम आजार दाजाथों माथों बिदि होननानै बेनिफ्राय बेस खालि औ मोसौखौ जोंहा दोन ओ माने उदां फोथाराव हगारनानै होयो होननानै बुङो आरो ओमफ्राय दानियाथ' बांद्राय बिदि हगारला माने दिरुंफोर- खौ सोलायो आरो फागाफोरखौ गोदान खायो आरो बेनिफ्राय गोदोनि समावहाय जोंहा बिदि हांगार ओ सारायनि हांगार हांगार नङाबा बेटरिनि बे गोसोम गोसोम थायोना बिदिखौनो थावजों लगायनानै मोसौ फोरनाव फुननाय बेखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेखौ फुननायनि जाहोनखौ माने मोसौखौ हाग्रायाव हगारनानै होयोब्ला मोसा लख्राफोरा जेनेबा ओ दाजाथों बा ए- तेक खा दा खालामथों बिदि होननानै ओ बेखौ फोननाय जायोमोन होननानै आङो मिनथिनो मोनदों आरो बिनिफ्राय आरो से थारिखआवथ' जोंहा मानसि बैसागु जाबाय बे खालि ओ मा होन गोन बेखौ बयबो माने ओन्दैया गेदेरखौ खुलुमबाय गेदेरा ओन्दैनो अननाय बोर सारस्रिबाय बेफोरबादि जायो आरो फोरबो आरो जोंहा संख्रा संख्रान्थि खालि गोखा गोखै जानाय बे नेमाबो दङना बर'- फोरनाव औ। बेनिफ्राय बैसागुनि नै तारिखनि। ओमफाय जोंहा मोसानाय बिदि गामि गामि रंजानाय बिदि जायो आरो। बेनिफ्राय नोंथां औ नोंथांमोननि जायगायाव माबोरैहाय बैसागु रंजानाय जायो नोंथाङा? आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां थिग नोंथाङा आंनो। जि जिबायदियै माने सहज भाबै आं बुजिनाय बायदि फोरमायलांबाय बे गासैबो। सैथो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो बसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो जेरैहाय जोंहा बैसाग बैसागो बोथोरनि से खालारनि आगोलावनो जोंहा मोसौ बैसागो होननाय मोनसे। फोरबो दङ जाय बैसागो बोथोरनि से खालारनि सानसे सिगाङाव जोङो बे मोसौ बैसागु बे सानखौ फालियो।
औ।
जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फुं समावनो जोङो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जेरैहाय पानिलाव फान्थाव हालदि बायदि दिग्लिलिथि थाराय बायदिफोरखौ बुथुमनानै बैफोरनि माने बैफोरखौ मैगंबादि‌ हानानै। जों माला सुनानै मोसौ ओ मोसखौ जों थुखैनायनि सिगां सिगांनो। फुंबिलि समावनो रेडि खालामहोलाङो जेब्ला बैफोर गासैबो जोंनि माबा मैगं थाइगं हानायफोरा रेडि जाबाय अब्ला जोङो मोसौखौ दैफोर नङाबा फुख्रिफोराव दैमाफोराव होनानै लांनाय जायो। आरो होनानै लांनानै जोङो। मोसौफोरखौ बेबायदिनो रंजा बाजायै जोङो थुखैनाय जायो थुखैनायजों लोगोसे जोंहा। मा जायो बैफोर मैगं हानायफोरखौ जोङो मोसौनियाव सारै सारै जोङो माने रंजा खुसियै। थुखैयो जोङो मोसौनि मेथाइ रोजाब रोजाब जेनेबा नङा होमबा जेरैहाय जोंहा। मोसौ थुखैनायाव रोजाबनाय दोंसे मेथाइ दङ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा। बोसोर बोसोरै बारायलांबाय था। बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बेबायदि जों मेथाइजों जों मोसौफोरखौ थुखैयो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदि। थुखैनानै जेब्ला जोङो थुखैखाङो अब्ला जोङो मोसौफोरनियाव माने नोंथां बुंनाय बायदिनो गोसोम गोसोम। हांगारखौ जोङो मोसौनि माने मोदोमाव थुुब्रेनानै होयो। आ मोनसे फोथायनाय गोदो गोदै गोदो गोदायनि आजै आजौमोननि समाव माने जोंनि मोसौ बोरमानि बिगोमाफोरा मोसौफोरखौ एंगारनानै अरनबारियाव जेब्ला हंगारनानै। नानै हरोमोन अब्ला जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ मोसा सिंहफोरा गोबाङानो जायोमोन। बेखायनो बैसानखालि जाहाथे मोसौ बोरमाफोरखौ मोसा सिंहाव बाग्दावनानै खारखों। गिखांथो होननानै माने बे मोदोमाव बेबायदि हांग्राफोरखौ फोनना हरनाय जायो होननानै जों फोथायो आरो नोंथां। आरो जोङो बैखालि मोसौ बोरो मोसौ। बोरमाफोरखौ जों थाराइजों बा थाराइजों बा। दिग्लिलिथिजों बुयो बेनि बेनि माने। मा होनना बुंगोन बेखौ बेनि जाहोना बेनो जोंहा मोनसे फोथायनाय। माने थानायारजों एबा दिग्लिलिथिजों बुयोबा मोसौ बोरमाफोरनि मोदोमाव जि। बायदि सानाय सुनाय दङमोन माने बेफोरो गासिबो खारो होनना फोथायनानै जोङो बे खालि मोसौफोरफोरखौ गुनाय जायो आरो
आ बेबायदिनो जोंहा से खालार फैबाय बिनि उनाव से खालार खालिथ जोङो गासैबो जों बाथौ धोरोमनि गासै बयबो बर' सुबुंफोरानो माने बाथौ थानसालियाव सिजौनि गुदियाव जों आलारि बाथि सावो आरो जोंहा बैसागोनि से खालार होनना बुङोबा जोंनि आस साम नाङैनो बेखौ गोदान बोसोर होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
खौ जोङो गोदान बोसोरनि से खालार होननानै मिथियो बे से खालाराव जोङो आ फा बोराइ बाथौनि सेराव बा सिजौनि गुदियाव जों आलारि बाथि सावनानै आफा बोराइ बाथौनियाव बोर बियो जेरैहाय थांनाय बोसोराव जिबायदिहै जोंखौ
ओ आफा बोराइ बाथौआ जिबायदियै रंजा खुसि लाखिबोबाय दुखु आफोद खैफोदाव खौ आफा बोराइ बाथौआ जोंनि सेराव होबोबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो नों आ फा बोराइ बाथौआ जोंखौ अरायबो आलो गोजोन रुजु रुमु संसार जालांनो होनायजों लोगोसे अरायबो सुखुनि खौरां लाबोनानै होफैथों जोंनि खैफोद आफोदनि समाव ओ बा ओ बारबोज खैफोद आफोद जायोब्ला बारग'नो हानायनिफ्राय गोख्रै लामा दिन्थि ओ राहा लामा दिन्थिनानै हरथों नाखाय जों माने आफा बोराइ बाथौनि सेराव माने आर'ज गाबनानै खुलुमो आरो नङा होमबा नोंथां आरो खुलुमखांनायनि उनाव जोङो गेदेर फोरखौ मान होयो उन्दैफोरखौ जोङो बोर सारस्रियो थिग बेबाय दिनो जोंनि न'खरनि गेजेराव अनलायलायनाय बिराद ओ बेसेबा अनलायलायनाय मोनसे सोमजियो आरो दा बेबायदिनो नों थाङा बुंनाय बायदिनो बैसागोनि नै खालिरनिफ्राय स्नि खालारसिम जोङो गामि गामि रंजायो मोसायो गेदेरफोरखौ खौ ओ माने खुलुमो उन्दैफोरखौ जोङो बोर होयो बेबाय दिनो रंजा खुसि रंजानायजों जोंनो न'खर बिगोमाफोरा जि एसे एनै ओ मान दान हर हरो बेखौ जों आजावनानै लाबोयो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बैसागो दानावनो बे खिनि जि मोनबोनाय मान दान बेफोरखौ जोङो ज' थुब्रायनानै माने जों गासैबो रायजो फोरानो जायखिनि मोसादों रंजादों गासिबो रायजोफोरानो मोनसे प्रग्राम खालामो आरो जेनबा खाना जानाय होननानै बुङो आरो नङा होनबा नोंथां ओ बेबायदि दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बै बैसागो मोसानायफोरावनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमु खौ देखायनो हायो जेरैहाय खाम जथा बुं सेरजा लानानै जोङो ओ ओ आर'नाइ फालि लानानै दिनै आइजो माहारिया दिनै नि गोमो गाबनि ओ दख'ना गाननानै आर'नाइ फालि लानानै बेबायदिनो हायलालाय हुयला लाय मोसायो जों हौवाफोराबो गामसा गाननानै गस स्ला गुफुर गानना आर'नाइ लानानै मोसायो खाम जथा सिफुं सेरजानि गोमनायजों जोङो बागुरुम रूमबाखौबो जोङो मोसाफायो नङा होमबा नोंथां बे लेखायैनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमु खौ ओ बैसागु बैसागोनि गेजेरजोंबो जों दिन्थिनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे बे बैसागो बोथोरा जोंनि थाखाय रंजानायनिल' सान नङा मानो होनना बुङोब्ला बे बैसागो बोथोरावनो जों बि सोरबा सोरजोंबा नांज्लायलायोबा खमज्लाय लायोबा सोरबा सोरजोंबा राव होलायाबा बोराबलायोबा नाथाय बै बैसागो बोथोरावनो जोङो ज'यै रंजानायनि गेजेरजोंनो मानोे जोंनि गोसोनि साननायफोरा मोजां एबा गोरोबलायफिनो आरो माने जोङो माने गोरोबलायफिनो बा अनलाय लायफिननाय बायदि जायो आरो बेनिखायनो जों बुंनो नांगोन मा आ आ बे बैसागो बोथोरा खालि रंजानायल' नङा बेयो जोंनि गोरोबलायनिबो गोरोबलायनायनिबो मोनसे सम आरो नङा बा नोंथां
थारैनो
बे समाव आं नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे दिनैनि बैसागो बोथोरखौ बा थिखालनि खायसे सुबुंफोरा बैसागो बोथोर खौ जेनै खाम जथा सिफुं सेरजा लायालाबासिनो बायदिसिना इलेक्ट्रनिक्स दामग्रा जेनेबा डेक टेप उफार दिजे बायदिसिना लानानै जों रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनो नाथाय बियो जोंनि मोनसे हारिनि थाखाय खहा गोनां जों बैसागो बोथोराव एक्सुेलि बेबायदि आगजु बाहायनानै जों मोसानाया बेयो जोंनि ओ हारिनि थाखाय खहा गोनां मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि जु जों इलेट्रनि आगजु बाहायनानै जुदि बैसागो बोथोराव मोजायोब्ला मोसायोब्ला जोंनि हारिनि हारिमुवा गोमालांगोन आरो जोङो माने बैसाग गो बोथोराव हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो हानाय नङा होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो आंनो फोरमायनानै होगोन नामा जे बेबायदि आ आ बैसागो बोथोराव इलेक्ट्रनिक आगजु लाना मोसानाया जोंनि बेसेबां माने खहा लाबोगोननि से फोरमायनो होन नामा नोंथा
औ औ बेखौथ' बुंनांगोन माने बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै बुंनो हायो जेनेबा बेजों जोंनि हारिनि हारिमुवाबो गोबां खहा जायो होननानै बुंनांगोन जेरै जोंहा खाम सिफुं सेरजा जथा जिहेथु जोंहा जोंनि ब र'नि माखासे दामजुफोर दंखायो बै दामजुफोरा माने गोमालांनायनि लामायाव थाहैगोन आरो ना जुदि बिदि खालामबाय थायोब्ला माने जोंनि कालसारानो माने उम गोमालांनायनि लामाथिं थाहैगोन आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला जे रा ओ बैसागु बोथोरावनो जोंहा बांसिन बिदि जोंनि हारिमुनि माखासे मु ओ दामनाय देनाय बा गाननाय जोमनाय गासिबो नुजासारो जुदि ओ बेहा बेहायबो माने ओ बक्सफोर लानानै मोसायोब्ला बियो माने ओ गनायथावना जानाय नङा आरो जोंनि हारिनि थाखाय ओ मा होनगोन बेखौ आथिखालावथ' बबेबा बबेबा गामिफोराव नुयो बेफोरबायदि